औ औ नोंथां औ औ औ रायलायनि ना मोजां औ मोजां मोजां औ मोजां
औ ओरैनो नोंथाङा मा खालामगासिनोबा
आङो दा दङ नै ओरैनो जिरायनानै
न'आवनो आरोना
औ न'आवनो नोंथाङालाय
औ आंबो बिदिनो दंखायो न'आवनो
औ औ
ओमफ्राय ओरैनो दों जेनेबा मा होनो माबानि बागै एसे माबानि बागै सावरायजागोन नामा
अ अ अ सावराय जायो
दानि जेनेबा इडुकेसन फरायनाय जेनेबा माबानि ओमफ्राय गोदोनि एसे जेनेबा फारागफोरखौ नङा होमबा?
ओं ओं ओं
रायज्लायजागोन दा ना?
रायज्लाय जायो दे।
एसे नोंथाङा एसे माबाफोरखौ एसे मिथियोबा बुंजागोन नामा?
ओ
जेनेबा दानि ओ इडुकेसन लेभेल गोदोनि इडुेसन बे बेसे आपग्रेड जाखो बेसे मा जाखो ओरैनो
ओरैनोथ' आपग्रेदथ' गोदोहजों दानिजों बुंनो थाङोबाथ' बह टेकनिकेल जाबाय नालाय जुगा।
औ औ
बिदि बुंथावा माने ओरैबायदि आपग्रेड जानायखौ लाहरजायो आरो दा।
औ
गासिबो टेकनिकेलनि सायाव जाजोब्बाय नालाय दानिया गोदोथ' नोङा फरायनायनि बेलायाव मा होनोमोन इलेकट्रिसिटिफोरबो प्रब्लेम जायोमोन नालाय गोदोहाय।
औ-औ ओरैनो जेनेबा औ नोंथांमोननि समाव जेनेबा औ नोंथांमोननि समाव जेनेबा माबायदि ओरै फरायनाय समाव माबायदि सुबिदा फोरा‌‌ जेनेबा बिदिमोन सुबिदा दंमोन जेनेबा
समावथ' ओरैनो सुबिदाया दंखायोमोन नालाय।
औ
जोंथ' नाइन्टिसनि मानसि जाबाय नालाय।
औ औ
बे दङमोन जोंनि समावथ' कारेन्टफ्रा दंखाजो नालाय इलेक आरटिस्फ्रा ओम दा नोंथांमोननि समावलाय माबायदिमोन?
जोंनि समावबो बिदिनोमोन खिन्थु ओरैहाय मोनसे समाव जोंनियावबो ओरै जेनेबा न'खरफोराबो बारा इदि माबा नङामोन नालाय। मोनसे समाव साइकेलबोथ' गैयामोन। दानि दिनाव जेनेबा साइकेल थाइखेल गारि थारि थाजोब्बाय नङा होमबा जोंनि समाव बे न'खरफोराबो एसे माबा फेमिलिनिफ्राय बिलं खालामोमोन नालाय। गैयि न'खरनिफ्राय खिन्थु साइकेल थाइकेल गैयानो थाबायना थांनांगौ जायो। एल पि स्कुलाव फरायनाय समाव ओमफ्राय बिदिनो माबाफोर जेनेबा माबामोन आरोना ओ सानसे समाव जों फार्स्ट टाइमाव जोङो डेस्क बेन्स गैबावामोन जेनेबा। ओरैनो बस्थाफोरावबो जनो मोनदों इदि अबस्थाखौ मोन्दों आरोना।
औ औ
बस्थायाव बस फिसा बनानैबाबो निजिनि न'निफ्राय बस्था लांफानानै बनानै बिदिनो फरायबोनाय मानाय ओमफ्राय बेफोरबायदिनो लासै लासै जेनेबा अवान क्लास अवान टु थ्रि बारायै बारायै ओरैहाय
थाखोथामि
औ औ ओम ओम ओमफ्राय क्लास फाइभ लेभेल मोननानै एसे माबा बायदिसिम ओ
औ
जौगासोननिबाय जेनेबा आपग्रेडसिन जाहैबाय दाथ' बुहुद बुंनो थाङोबाथ' बुहुद स्पिडाव एसे माबा आपग्रेड जादों होनजायो
नंगौ नंगौ
गोदोनि दिनाव जेनेबा बहुत फेसिलिटियानो गैया होनजायोमोन स्कुलफोरावबो
जेनेबा कारेन्ट गैया नङा होमबा लामाफोरनि बेब'स्था गैया
औ लामानिबो कारेन्टनिबो औ आरो गरम बोथोर सोरबाबोथ' फांखा सांखानि जेबो बेब'स्था गैयामोन
औ औ फरायसालिफ्राबो गोजान गोजान नङा होमबा
औ औ गोदोनि दिनाव ओमफ्राय औ बेनो आरो गभमेन्ट स्कुलखौ गभमेन्ट स्कुलावनो बांसिन फरायोमोन जेनेबा
उम उम
गोदो जेनेबा प्राइभेटखौ बारा नुनो मोनामोन आरो
औ औ नंगौ
दंमोन दंनाया बिदिनो खोब खम दंमोन आरो बेनि गेजेरावनो थारमाने गभनमेन्ट स्कुला बांसिन नुनो मोननाय जायोमोन आरो गभमेन्ट स्कुलखौ
उम उम
बे जोंबो गभमेन्ट माबायावनो फरायबोनाय
औ
दा जि दानि दिनावथ' जिथु नुदों दा बांसिन ओ सुबुङानो जेनेबा ओ गभनमेन्ट स्कुलखौ नागारनानै प्राइभेटाव होनायखौसो बांसिन नुयो आरो ना
नंगौ नंगौ नंगौ
दाथ' जेनेबा मा होनो ओरैनोथ' जेनेबा गभमेन्ट दानि आगोलनि फेसिलिटि दानि फेसिलिटि दा बुद माबा जाहैबाय नालाय प्राइभेटआव बांसिन फेसिलिटिया बारा जाहैबायना फरायनाय माबानायफोरा बेखौ ओ दा माने गभमेन्त स्कुलाबो लासै लासैसो सााथ्र'फोरा एसे खमायनो हमदों आरो ना
नंगौ नंगौ नंगौ खमायबोदों नंगौ
दा जिथु प्राइभेटफोरा बहुत मोजाङै दा लि लिक लाबाय थायो नङा होमबा
मोजाङै फेसिलिटि
फारसे औ औ औ फारसेनि ओमफ्राय फेसिलिटि होनानै जेनेबा औ दा आगोलथ' जेनेबा ख थाखो माबा थायोमोन ओ फार्स अ सेकेखौ बिदि थायोमोन थाबाबो खिन्थु बर' मिडियामाव बारा माबा खालामजायामोन नालाय क्लास वाननिफ्रायस माबा खालामजायो दानियाथ' हमनानै हला प्राइभेटफोराव नोङो ओ फार्स्टखौ सेकेणडखौ बिनिफ्रायनो बुहुत स्ट्रिक खालामोङा होमबा
नंगौ
ओमफ्राय बिदिनो गारजेनफोराबो बहुद जेनेबा खरसा खालामनानैसो माबायो नालाय खरसाफोराबो बुरजा जायो गभमेन्टाव जिथु ओ माबाफोरा गारजेनफोरा खरसाबो थाङा नालाय बेनिफ्राय बारा इम्परटेन्टबो लाया
इम्परटेन्ट लाया आरो फोरोंगिरिफ्राबो नों गोसोबायदि मोना नङा होमबा उम
गाबो माबाबा मोनला ओमफ्राय गारजेनाबो गुरथ'ला औ औ
हमना ला बर' मिडियाम फरायसालिफोराव नों मास्टारनि सर्टेेज जायो नङा होमबा? फोरोंगिरिफोरनि नों प्राइभेटफ्रावथ' बिदि सर्टेज जाया नालाय। नांगौ सिबांखौ मोनो आरो एक्सपार्ट मास्टारफोर मोननाय जायो ना? फोरोंगिरिफोरखौहाय ओ थु प्राइभेट हिसाबै नोङो इंलिस मिडियाम थाबाय बर' मिडयाम थाब नङा होमबा? औ
दा आंनि नुनायावथ' दा बयबो लागै फैसायानो थांथों जेनेबा इंलिस मिडियामखौ बांसिन सयस खालामनाय नुयो आरो बिदिनो। ओमफ्राय खिन्थु गासिबो हाजोबा खिन्थु
उम
खायसे हानायखिनिया होबाय जेनेबा हायियाथ' जेनेबा माबायावनो होनांसिग ओ मा होनो गभमेन्टफोरावनो
गभमेन्टआवनो
एसे मोजां मोजाङानो जायो दा दानि दिनावथ' हमना ला जानला मेरला टिसार्टखौथ' सोला नालाय।
औ
आजिखालिथ' नोङो टेट एक्जाम पास जानाय नङाबाथ' बेयाव टिसारट ल बिलं मोनलाना।
दानि समाव बिथ गभमेन्ट सकुलफोरखौबोथ' गाज्रि नङा होमबा नोंथां?
दाथ' गभमेन्ट स्कुलखौ ओ गाज्रि नुवाखै लेभेलाव जे जिथु दा जिथु टिचार हरो नङा होमबा टिचार फोराबोथ' नोङो टेट पास जानाय माबा पास जानायखौसो कुवालिफाइद जानायखौसो हरखायो नालाय औ औ बे हिसाबै गाज्रि नङा नंनाया। खिन्थु भुलाव गारजेनफोरनि सायाव थायो थानाया।
नांगौ
जेनबा बे गभमेन्ट स्कुलाव होनाय लोगो लोगोनो जेनेबा फरायनाय मानाय एसे डाउन जागोन नामा माबागोन नामा जेनेबा माबाफोरा फेसिलिटिफोरा बै बिदि थाजोबा नालाय बिदि दाउट थायो आरोना।
उम बुंनो थाङोबा दा फरायनायाबो गाव गावनि सायाव थायो नङा होमबा?
औ औ
गथ'नि सायावबो
गथ'नि सायावबो थायो। ओमफ्राय बाखि गारजेननि गार्जेननि सायावबो थायो।
बड साइड जुदि फारनैबो थिग थाबासो जायो नालाय।
औ
फरायसालि हिसाबैथ' गासिबो माबाया थाखाखाजोबो नालाय गासिबो। साबजेक्ट वाइस माबाफ्रा।
औ
गुदि फरायसालिनिफ्राय गेजेर फरायसालि नङा होमबा आरो गोजौ फरायसालि गेजेर फरायसालि बिदि थाखाजोबोथ'खायनो बाखि रेेनथ' गामिफ्राव मोजाङानो बे फरायनाय मानाय गथ'फ्राबो ‌।
गथ'फोर
उम खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां आंनियाव खोनाफैयाासै नोंथां हेल' हेल' नोंथां हेल' हेल' नोंथां नोंथाङा जुदि खोनादोंबा उननि समाव गोदान आयदाखौ लानानै रायज्लायनोसै खोनादोंना हेल' हेल' नोंथां दे होमबा गोजोननाय थाबाय हेल' नोंथां हेलौ नोंथां नोंथाङा जुदि खोनादोंबा फैगौ समावहाय उननि आयदाखौ लानानै रायज्लायनोसै दे गोजोननाय थाबाय